हेल' औ ।
खोना खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ खोनादों ।
नोंथाङा दायो मा खामदों?
आं दं नै ओरैनो जिरायनानै ।
नोंथाङा दायो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन ।
नोंथांनावहाय हाय आं मोनसे टपिक जादोंमोन । टपिकआनो जाहै बाय न'आवहाय फिसिनाय आ ट' पिकआ जाहैबाय जोंना न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि सायावहाय । जोंहाथ' ओरैनो ओरैनो न'आव फिसिनाय होननानै बुङा बुङोबा मिथिखायो बोर दाउ अमा मोसौ हांसो बेफोरखौ जोङो फिसिनाय जायो। जोंथ' ओरैनो ओ जुनार होननानै बुङोबा जोङोहाय दाउ जुनार होननानै बुङोबाथ' जों बोरमा मोसौ बेफोरखौहाय
अह
बुंनाय बिसोरो जोंनाथ' ओरैनोबाथ' गांसो जागोन बिनि सायाव नोंथाङाहाय एसे एसे फोरमायलांनो हागोन नामा
मानि सायाव माने आं बारा बुजियासै
जेनेबा गांसो जाग्रा जिवारिनि सायाव
अ हांसो जाग्रा औ न'आव फिसिग्रा गांसो जानाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गिबियावनो जों बुंनो हायो मोसौआनो आरो बेनिफ्राय आरो सिगाङाव आं मोसौखौनो बुंग्रोनोसै मोसौ फिनाय होनबाथ' जों मा माने एसेबां बिदि खस्थ' गैया आरो मोसौ फिसिनाया बिदिनो दुब्लिफ्राव खाना होब्लानो गावसोरनो गांसो नागिर नानै जायोनालाय बिब्दिनो बे दैज्लां बोथोर समफोराव जोंहा जायगाफ्रा एसे खस्थ' माने माइ साय गायजोबबाथाय खानोफोर जायगा गैया जायो नालाय। होमब्लाना जोङो बिसोरनो जिगाब फोर बा बिदिनो बारिफ्राव खानाय जायो आरो इदिनो अबेनिफ्रायबा जों गांसोफोर हानानै जाहोफैनाय जायो आरो आरो बिनिफ्राय गुन्दैफोरबो होनाय जायो आरो एसे एनै संख्रि होनानै
औ औ
बेबायदिनो होनाय जायो आरो आरो बेनिफ्राय आरो बोरमाखौ होनोब्ला बोरमायाबोथ' गांसोआनो जाखायो बेबो बिदिनो बिनिफ्राय बेफोरथ' दैफ्रावबा दैफ्राव हाबनो हाबनो हाया बिनिफ्राय अखा सिजानो सान्दुङाव थानो हाया नालाय बोरमाफ्रा जों माने इसोर खौ बांसिन एसे थाल लानांगौ जायो आरो बिदिनो सान्दुं गोसाफ्राव दै होनांगौ बिनिफ्राय आरो सान्दुं जायोब्लाथाय सायाफोराव खानानै दोननांगौ बिदि आरो ओमफ्राय बिनि फ्राय गांसोफोराथ' बिदिनो गावसोरनो नागिरा जाखायो नालाय इसोरबो बारि फाराव बा दुब्लिफ्राव खानानै दोनबाथाय बिनिफ फ्राय आरो इदिनो माइफोर गायजोबना जायगा गैयाबाथाय बिसोरनोबो बिदिनो दंफां दालाइफोर दानफायनानै होनाय जायोआरो द
ओं ओ
औ बिदिनो माने इसोरनो आदार बायनानै बा संनानै जाहोना जाया जाहोनाय जाया नालाय बिसोरखौ माने फिनायाव बारा खस्थ' जानाय जायाआरो
औ औ
औ बेनिफ्राय आरो नोंथाङा अमा फिनायनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ अमा होननानै बुङोबाथ' जोंहाहाय न'आव फिसिग्रा जुनार जोंहा अमाखौहाय फिनो थाखाय जोङोहाय आदार रुनानै होनांगौ जायो बेथ' गांसो जाया जाहैबाय आदारस सो आदार जायो आदाराव जोंङाहाय माइरं माइरं थास' बेफोरखौ रुनानै होनाय जायो आरो अमानो । आरो लोगोसे जोङोहाय अमानि थाखाय सोरबा सोरबा अफ्रिफोरबो होनाय जायो । बेनिफ्राय जों अमाखौहाय गन्द्रा लुनानै दोननाय जायो । जाहाथे अ अमायाहाय सानदुं अखानिफ्राय रैखा मोनो । अमा अमाखौ ओ जोङोहाय फिनायावहाय एसेबांथ' खस्थ'आथ' जाया । आरो अमाद फिनो अमाद फिनो थाखाय जोङो लोगोसे आदारजोंहाय गुन्दै लगायनानै होफानांगौ जायो । गुन्दैखौथ' जोङो ओरै बिदिनो माइखौ सौनानै मोननाय जायो । बिनिफाय जोंहा आरो अमाखौहाय फिसियोबा फिसियोबाहाय आरो अमाखौ जोलै होनो थाखायहाय जोलै होनो थाखाय जोङो बुन्दिफोर बायनानै लाबोनाय जायो । अमाखौ आरो बेजोंनो जोङो अमाखौ जोलै होखांनायनि उनाव जेब्ला फिसा जायो अब्ला जों अमा फिसाखौ फाननानै फाननानैहाय बेफार फालांगि बे खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो । औ बिनि बागै नोंथाङा आरो जेनेबा दाउ फोर आरो हांसोफोर बेफोरथ' न'आव फिसिग्रा नालाय । बेफोरखौ मारै मारै फिसिनाय जायो बिनि बागै फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन इदिनो हांसोफोर होनोबाथ' हांसोफ्राबो बिदिनो जोंनि गोबां बर'फोरनि न'फोर बा जोंनि गामि ओनसोलनि न'फोराव बयनावबो थायोआनो होनजायो आरो । इफोरबो बिसोरनो जाहोनाय होनोब्लाथ' जोङो बांसिन बिदिनो ओंखाम खालायफोरखौ गुन्दैफोरजों लगायनानै होब्लानो हांसोफोरनो बेखौनो होनाय जायो आरो बिनिफ्राय आरो गावबागावनो एसे एनै नागिर नागिर जाखायो आरो बिसोरबो। बेनिफ्राय मानो होनोब्लाथ' मासे हांसोनि बेसेना दायो जोंनियावबो बाजौ राङानो रा आरो मासेयावनो।
औ औ नोंथांनि रायलायनायखौ बारा
न' थाबानो माने बिनिफ्राय फिसा गोर गोरलै ओंखारबाथाय बुरजा मानि बिदिनो दसथा फन्द्र'था गाहाम ओंखारो नालाय माने जोङो बेनिफ्राय आरो बे गोरलै समाव जोङो एसे आदार लाबानो जाबाय जाहाथे बिसोरखौ सैमाफ्रा जाया बा बिदिनो बेलेग जिब फोरा बिसोरखौ खहा खालाम
औ
आरो दुब्लिफ्राव बिमाफोरजों थांनानै लामा आन्दाया बेफोरखौ एसे थाल लानानै जोङो लायोब्लानो माने एसेबां गोरा नङा आरो हांसोफोर फिसिनाया। बेनिफ्राय आरो होनना बुंब्लाबो बिदिनो दाबोथ' न'फ्रावनो थालाजोबखायो नालाय बिदिनो इदिनो जा जानाय होनबाथ' बिसोरबो ओंखामफोर बा माइरंफोर एंखुरफोर बेखौनो जायो आरो। से बेनिफ्राय गावबा गावनि नांगौनि ए‌ एसे एम्फौ एनलाफोरखौ गावसोर नागिरना जाखायो नालाय इसोरबो दाउफोरजोंबो माने जोङो न'आव मानसिफोर फैबा जानाय बा न'वाव इदिनो सावरि बादालिफ्राव जानायनि अनगायैबो मा जोङो बिसोरखौ फाननानै गोबां रांफोरबो आरजिनो हायो आरो दाउफोरनिफ्रायबो माने गोबां रां खामायनोबा आरजिनो हायो आरो।
औ औ
उम दा नोंथाङा बेफोरनि बागै नों माबाफोर मिथिबावौ नामा?
औ औ जोङाथ' ओरैनो न'आव फिसिग्रा होननानै बुङोबा दाउफोर दाउफोराहाय जोंखौहाय दाउफोर हांसो फोर अमाफोर बेफोरोहाय जोंखौहाय न'खर खुंनायावहाय एसे से मदद खालामो होननानै जोङो बुंनांगोन आरो जोंहाथ' आरो मोसौ मोसौखौहाय जोङो मोसौआ जोंनो मोसौ गाय होनोबाथ' जोंनोहाय मोसौ गाइया गाइखेर होयो आरो जोङो मो सौ हालुवा होनोबाथ मोसौ हा फुङावहाय जोंनोहाय हालेवनायफोरावहाय मदद खालामो आरो जोंहा हाय बेफोरनिफ्रायनो जोङो एसे सहायखौबो मोननो हायो होननानै जोङोहाय साननांगोन आरो आरो अमा होनोबा अमायाहाय अमायाथ' जेबो इसेबां खस्थ' लाया फिनायावहाय बेनोथ' आदारनिल'स गोनां जायो। आरो जों अमानिफ्रायबो गोबां सहायखौ मोननाय जायो आरो मालाबा समव न'खरावहाय एसे थेक जायोबा जोङो बेफोरखौनो फाननानै हाय न'खरखौहाय खुंनो हानाय जायो। ओरैनोबाथ' दानि जुगावहाय अमाफोरखौनो फाराम फाराम खुलि खुलि बेजोंनोहाय एसे एसे रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानियावथ'
औ औ औ
आरो जोंहा न'आव फिसिग्रा होनोबा औ औ औ नोंथांनिखौ रायलायनायखौ बारा मोजां खोनाजोबाखै।
दे बुं होनदां खोनादोंना?
औ औ जोंहाथ' आरो
बिदिनो जोङो माने जिब जुनार फिसिना नै गोबां रांफोरबो खामायनो हायो। हायो आरो बिदिनो। न'आव बिदिनो दाउ अमाफोर लानानैबो मोसौफोर, बोरमाफोर बेखौ माने जोङो गाबा गावनि न'आव माने फिनां फिनाया गोनांथारानो होनजायो आरो मानो होनना बुङोब्ला मालाबाफोर जोङो नांब्रबगौ बा रांखान्थि बिथिङाव गोनांथि जायोब्लाथाय जोङो इफोरखौ फाननानै माने गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो बा रांखान्थिखौ जोङो उ मोननो हायो आरो रांफोरखौ।
औ औ।
अब्ला जाथ'सिगोन ना?
औ औ दे।
औ दे।